नोंथां?
मोजांङै दंना?
औव नोंथां मोजांङैनो दंङो।
अ, आं नोंजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो कल खालामदोंमोन? बेनो जाबाय, गय-फाथै,
औव गय-फाथैनि सायाव हाय।
औव। गय- फाथैयाथ' बर' समाजनि गेजेराव सोलिफ्रा माने, जों बाहायबाय थानाय मोनसे जाग्रा आयदा। बा जा माबा मोनसे खायद' होनब्लाबो जों, खायद'बो होनजागो आरो बेजों लोगोसे जों गय-फाथैखौ गोबां रोखोमाव बाहायो ‌। नङा होबा। जेरै-आलासि फैयोबा आरो सोरनोबा मान बावनायावबो बाहायो आरो फुजायावबो बाहायो। थिग बा बेबादिनो नोंसर नोंसिनि थिंजाय माबायदि गय आबाद मावो, बा माबादि फाथै आबाद मावो नोंसोरनिथिं? एसे फोरमायना होदो नोंथां?
औव, जागोन नोंथां। जोंहा गय आबाद मावनायफ्राथ' जोंहाबां गोबां खस्थ'आनो जायो आरो ना।
औव।
जेरै- होनोब्ला जोंङो गय आबाद मावनो थाखाय जोंहा सिगाङावनो माने, गय फिथाइ गोमोन- गोमोनखो बिफांनिफ्राय हानग्रोनांगौ जायो आरो।
औ
जोंहा हानानो थाखाय माने गय बारिफ्रावथ' माने गोबां हाग्रा जायो नालाय हाग्रा थायो नारें नारें सु थायो बेफोरबायदिखौ माने गिबियावनो जोंहा साफा खालामना लाग्रोनांगौ जायो आरो जेर जोंहा माने हाननानै गोदैबा माने गयफ्रा गोमायो आरो ना। मोना बिदिनो माने जों माने गुदियावनो माने गिबियावनो जोंहा गयनि गुदिनि हाग्राफोरखौ लांनां खालामग्रोनांगौ जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो गय गोमोन गोमोन हाननानै बस्थायाव सोनानै दोनो आरो बस्थायाव सोनानै दोन दनानै म मु होनांगौ जायो मुसि होखांनायनि उनावहाय जोंहा
बिदिनो माने जेरावहाय गय जावैदों बेवहाय माने जोङो दोखो दोखो जावग्लिनानै एबा हालौव दग्लैनानै माने गुरै खालामना लाग्रोनांगौ जायो आरो
औ औ
आरो बिदिनो माने जोंहा आलु गायनो नागिरनाय बायदि आलु गायनो नागिरनाय बायदि बिदि बानाय नांगौ जोंहा बिदिनो बोनानै माने सिन बोनानै जोङो दोननांगौ जायो आरो जोंहा बे सिन बोनायाव जोंङो गयखौ जोङो गोजान गोजान माने एक फुट एक फुटसो ज गहाय जोंहा दोननानै माने गयखौ जावैनो हायो आरो फबनो हायो बिदिनो माने बिनि सायावाय जोङो माने माबा होनांगौ जिगाब जिगाब होनांगौ जायो आरो जिहेथु जोंहा मुसि होनोनांगौ आरो गुदुं थाहोनांगौ जायो बेनि थाखायनो माने जोङो जिगाबखौ होसिनांगौ जायो आरो
औ
औ आरो बेनि उनाव गयफ माने बिदिनो गोबाव गोबावबो नांगौ गय रजनो थाखाय जोंहा बिदिनो सय मास बा सात मास बेफोरबायदि लायो आरो गय रज'ानो थाखाय औ बेनि उनावहाय जोंहा गयखौ जोङो जानजिसेसो जाखांनायनि उनावहाय गायस्लायो आरो जिहेथु जोंहा मोजां जायो नालाय बेफोरबायदि गायस्लायोबा जोंहा माने मोजाङाव थांनानै थायो आरो र बिनिफ्रायाय गय फुजान जिसे जायोब्ला गायस्लायो बिदिनो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो गयखौ गायस्लायनो थाखाय माने बिनिफ्राय हाखौ लाङो आरो ना गय जिथु जावैदों बेनिफ्राय जोङो हाखौ जावफुनानै लांनांगौ जायो जावखुंनो थाखाय जोंहा खन्था सिखा बिदिजोंबो हाखावनानै लांनो हायो आरो जोङो हाख्लाबनानै औ बेनिफ्राय जोंहा बिदिनो गयफोरखौ जोङो जिहेथु जेरावहाय गायगोन बेवहाय माने हाखर जावनानै ग्रोब सोना दोनहैनांगौ आरो
औ
बेनिफ्राय जों गयफोर फुलिखौ एबा बिफांखौ जोङो मोजाङै दोसोनांगौ जायो आरो नङाबा माने मोजां जाया दैफोर हाबोब्ला माने मोजां जाया आरो जोंनिया गय बिफाङा थैयो बेनि थाखाय माने गयखौबो जोङो माने सय मास बा सााथ मास बिदिनि उनावहसो जों गय फिथाइखौ मोनहैनो हायो आरो ना गोबाव नांगौ माने गय
न न नोंथांनि बुंनाया एसे गोरोन्थि जादों मादेमोनथां सय मास न सात मास ना सय बोसोर बोसोर बोसोर बोसोर गाय-गायखां ओ गायस्लायफिननानै सय बोसोर
सय बोसोर बा सात बोसोर नांगौ जायो आरो। बेनि उननिफ्राय जोंहा फिथाइखौ मोननो हायो आरो। गय फिथाइखौहाय बेनिफ्राय जोंहा माने ओ बिदिनो जालांसिगोन आरो ओ सा ओ सात बोसोर बा ओ सय बोसोरनि उनावहाय जोंहा फिथाइखौ मोनलांबाय थानो हायो आरो औ। ओ बेनिफ्राय माने गोबां ओ दानि बेलायावहाय जोङहा। जों बर' माहारिफ्रा माने गोबां गिदिर गिदिर गय बागान खालामनायखौ नुनो मोनसै
औ औ
जेरै जोंहा गयनि औ जोंहा गयनि बेसेनाबो गोबां नालाय जोंहा। ओ जोंहा गोबां मोनो दा बायदियाव गयखौ सेरसेयावनो माने सल्लिस थाखा फनसास थाखा बेफोरबायदि जोङो ओ फाननो हायो आरो ना।
औ।
नुनो मोनो। गय बागान खालामनानैबो गोबांनो बिदिनो माने गयखौ जोङो ओ गोरलैयावबो फाननो हायो आरो जोङो फबनानैबो फाननो हायो आरोना। फबनानै फानबा माने जोंहा गोबांसिन मोनसिनो आरो। ओ फैसाफोरखौ। औ जिहेथु जोंहा गय बो बेवहाय हम गयनि दामा बांसिन जायो आरो। बेनि थाखायनो माने ओ बर'फोर बाहायनायफोरावथ' जोंहा गोबां बाहायनाय नुयो बर'फोरनि बेलायावहाय ओं जेरै जोङो फुजा थुजा होनाय आरो ओ गोदोनि दिन थ' माने गोबां गिदिर गिदिर हाबा खुंनो थाखाय जोंहा ओम गयखौ जोङो बाहायजोबथारनांगौ जायोमोन आरोना गय फाथैखौहाय। औ आरो गाहाज बिदिनो फुजा थुजा होनाय आरो गोदोनि समाव हाबानि खबर होनाय बेफोरावहाय जोंहा गय फाथैखौसो बाहायजोबोमोन नालाय।
औ।
बेनिफ्राय माने जोङो गोबां सोलायबोबाय आरोना गोदोनि समावहाय गोदो माने बारा गयखौ जोङो बारि बागान बानायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो। नाथाय दायो गोबां बारि बागान बानायनायखौ जोङो नुनो मो बाय आरो। औ नोंथां नोंसोर ओ नोंथाङा नोंथाङा होमबा फोरमायनानै होदो ओ नोंसों नोंथांमोननिथिं माने ओ गय गायनाया माबायदि ओ माबायदि बारि बानायो सुबुं अनजिमाफ्रा बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदों नोंथां।
गया गय आबादखौथ' जोंनिखिबो ओरै मावो बिराद मोजाङैनो जायो। आरो गुबुन आबादफोरनिख्रुइ गय आबादखौ माने गय आबादफ्राव बांसिन बेसेन गोनां माने बांसिन प्रफिटेबोल होननानै मानसिफ्रा बुंसोलायो आरो आ आबादारिफ्रा‌। ओ माइ आबादाव जेरैबायदि ख खस्थ' खालामनांगौ बेफोरबादि ओ गय आबाद बेयाव माने नों एसे थायजासिम जथ्न' लानानै सात बोसोरसो एसे जथ्न' लानानै नोङो जुदि खालामो खेबसे थाइजेनबानो माने बेयो माने ओ रेगुलारलि नोंनो जेबो मावा दाङाबाबो एसे एनै साफा खालामनानै होबाय थाबानो मोने मोजां बिबांनि फिथाइखौ मोननो हायो आरो जोङो। नाथाय गुबुन गुबुन खेथिफोराव जेरै आबादफोर मावब्ला ओ माइ आबाद, बेसर आबाद बेवहाय मानसिया एनि टाइम नांथा-नामथां नांथाबनानै थाबाय थानांगौ नङा होनबा? औहायबा हासार होनांगौलायनो, एखमबा समाव हानांगौ, एखमबा समाव हाग्रा फुनानै होनांगौ नाथाय गय बागान गय बागानाव ओरैबादि जायो जे माने जे खेबसे बियो फिथाइ थाइनो ओ जाजेनब्लाथाय एसे एनै माने हाग्राखौल' दानस्रांनानै होनांगौ आरो। आरो बोसोर बेयो मोनसे इन्सुरेन्स जोंनि लाइफ इन्सुरेन्सफोर बादि। जेरै जों एल आइसिफोर बादि दोनो। ओ गोबां गोबां माने थाखाखौ जोङो एसे एसे एसे सोहनबाय ओमफ्राय मेचरिटि जाबाथाय बियो सिटा ओ नोंनि ओ थाखा दोननाया जुदि मेचुर जाबाथाय नों बे थाखाखौ मोनफिनबाय बे थिग बेबादिनो गय आबादफ्रा मोनसे ओ सिकुरिटि माने मोनसे एल आइसि फोर बादि जायो आरो। सात बोसोरनि थाखाय नों इनभेस्ट खालामबाय जै सााथ बोसोर जाबाथाय साथ आथ बोसोर थाइनायसिम जाबाथाय बे नोंनो होफिनबाय थाबाय आरोखि थिग बेबादिनो आरो जों गयजों लोगोसे माखासे फाथैयाबो गयजोंनो फाथै जाफाखायो थिग गय आबाद जों लोगोसे जों फाथै आबादखौ मावफानो हायो मोनफ्रोमबो गआव जुदि मोनफा मोनफा फाफे फाथै बिफां होयोब्ला गोबां रोखोमनि माने एक्सट्रा मानि फैयो आरो एक्सट्रा फैसा फैयो गया गयाथ' बोसोराव मोनबाय बे फाथैनिफ्राय जोङो मान्थलि बा ओ मास मोननै मोनथामनि गेजेराव खेबसे मोनलायबाय बिदि मोनबाय थायो आरोखि मोनसे बेकआप बेकआप सिस्टेम फाथैया गयआव थायोबा मोनसे बेकआप माबा थानाय जाहैबाय आरो खरस जिखिनि फोसाबनायनि खरसा बे फाथैजोंनो ओंखारो आरो आथिखालाव गोबां माने बेसेन होनानै गयखौ बायसोयो गयखौ जोङो बिबारफ्रावबो फाननो हायो एडभान्स फाननानै फैसा लानो हायो नाथाय जों गुबुन खेथिखौ माइ आबादफोर माबाफोर आवादखौ माने जोङो एडभान्स लालायनानै मावनोबा एसे जानाय जायिनि एसे उसुबिदा जायो नालाय नाथाय गयाव बिदि नङा नोङो गोरलैयाव माने फिथाइ जायिनि सिगांनो बेफारिफ्रा न' न' नागिरफैखायो गयखौ बोसोरसेनि हगारखानोसै नामा होननानै थिग बादिनो गयया जोंनि माने बर' सुबुं बा जोंनि रायजोआव जोंनि आसाम रायजो बा जोंनि ओ बि टि सि बड'लेण्ड रायजोआव माने गोबां माने रांखान्थि रांखान्थि थि माबायाव जोंखौ जौगाहोदों आरो गय आबादा आरो गय आबादजों लोगोसे ओ आथिखालाव गोबां जायगायावनो माने हा खालिफोर दङ दिफरेस्ट्रेसन जाबाय गोदो दंफां दानलाबायनानै नै माबाबाय बेफोर जायगायाव गय गायनाय लोगो लोगो ओ आबहावानि थाखायबो मोनसे मोजां माबासिन जाबावबाय माबा ग्रिनारिस मा होनो बेखौ बिफां लाइफां बिफां गैलामोन नालाय सिगां गोदो हादानि सिफायनाय जायगाफोरावबो आथिखालाव गय गायनायखौ नुनो मोनो जाय अबा जोंनि इनभाररमेन्टनि थाखायबो मोजां जाबाय आरो गोबां माने आथिखालाव बायदिसिना गुुदखा बायदिसिना खालार बानाय बानायनाय बे गयनि था बेसेना बिनि थाखायनो बारायदों आरोखि आथिखालाव बुहुत बारायबाय नालाय दा सिगाङावथ' बेबादि नङामोन आथिखालाव माने खाालार सोरबा बायिया बुङो खाालार बानायो आरो गुुरखा बानायो मुलुगनााङैनो साप्लााय जायो बेनिखायनो जोंनि आथिखालाव गयआ बुहुद माने रेटआ बारायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो
आरो नों नोंथाङाथ' नों नों नोंथाङाथ' बुंखाबाय दहयो गयखौ बायदिसिना माबाफ्रावबो बाहायो। ओ फुजा माबा माबि आरो हाबा थिग बेबायदिनो गयहा जोंनि समाजाव गोबां माबा दं आरो बिहोमा दङ अब्ला दोनथ'नोसै नोंथां टाइमाबो जाबाय।
औ-औ
आ दे।